खोनादों औ नोंथांनिखौ बिराद लासै खोनादों ओम। मा खालामदों नोंथां?
दायो दोङो नै। बेबादिनो नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदों।
ओम। बेबो मोनसे खामानि रायज्लायनायाबो मोनसे खामानि दानि जुगावहाय। औ। आंबो दानिया फनसो हरगार हरगारबाय थायो। खौबो खोनासङनो मा जाखो जिउआनो बेबायदि जाहैबाय मबाइलजोंनो ख थांना थानाय।
नङा होमबा? ओम। औ। बोथोरानो बिदिबा मबाइल जुगबा ना? मबाइलजोंनो थाबैबो थानांगोन। ओहो।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दायोलाय?
आङो माबा फेन लानायमोन एसे गरम नालाय। गरम गिसिबबो सिबनो हाया जाहैबाय। दा बिनि थाखाय फेनखौ लाबाय थादों आरो।
बेखौबो मोनसे खामानि होननानैनो बुंनांसिगोन। फेन बानायखौबो। फेन लायाबाबो आरो थान्दाखौनो मोना।
नंगौ-नंगौ बोथोरानो गरम नालाय फेनखौथ' लाखानांगोन।
नोङो बे मबाइलनि सोमोन्दैनो एसे बुंना होदोलै। औ। मबाइल मबाइला माबायदिमोन? सिगाङावहा माबायदिमोन? सिगाङाव माबायदि राय्लायमोन? बिनि उनावहा माबायदि जाबोखो? मा-मा-मा जालांखो? बेखो दायो नै माबायदि जाबोखो? दो मबाइला। सिगाङाव मबाइल दोङोमोन ना? गैयामोन? सिगाङावहा माबा सोरबा सादुफोरा बुंना हरबानो खोनाख होयोमोन। दाउफोरा रोगाना होयोमो। तार गोनां टिलिफनमोन। बेफोरखौनो बुंना होदो। दे। दे नोंथाङा एसे
औ मबाइलाथ' जेनेबा मोनसे ओ आगजु जाहै बाय। जायखौ जोङो बेबादिनो बाहायनाय जायो गोजानाव थानाय मानसिफोरजों बा बेबादिनो न'आवनि बा सोरबा लोगोफोरजों रायज्लायनो थाखाय ख'बर लाज्लायनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ दानि समाव थ' जेने बा जोङो सिमार्ट फन। जायखौ जों आखाइयावनो लानानै बाहायनो हायो। नाथाय गोदोनि समावब्ला बेबायादि टेलिफनखौ इउस खालामनाय जायोमोन। ओ कारेन्ट जों बेबादि सोमोन्दो लाखिनानै बेबायदि बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो सोलायै सोलायै जुगाबो सोलायबोनायजों लोगोसे मबाइलाबो बेबायदिनो सोलायबोबाय थाबाय। मोनसे समाव बेबायदिनो किपेडनि म बेल जाबाय आरो बेबायदिनो ओ सिमार्टफन जायाखैब्लाबो एसे बिनिख्रुइ इमप्रुभ ओ जानाय जाबोबाय आरो दायोथ' जाबाय नै गासैनिबो आखायाव स्मार्ट फन थायो। बेनि
बेबायदि रायलायनो मोनगोन उम
औ बेबायाददि रायज्लायनो मोनो आरो ओ बेयाव राइज लायनाइ ल' नङा गोबां ओ खामानिफोरबो मावनो हायो। आरो रायज्लायनोल' नङा। बे बायदिनो गुबुन जायगायाव थानाय मानसिखो जोङो फननि गेजेरजों बा मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ' कल खालामनानै नायनोबो हायो वाट्सपाव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एप्स फोर दोङो जेरै फेसबुक, इन्सटाग्राम, टुइटार, ओ बेबायदि गोबां एप्सफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि लोगोफोर जायफोरखौ जों सिनायलायो बा गुबुन जायगानि मानसिफोर बिसोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनो हायो।
थार खोथाखौनो बुंथारदो नोंथाङा। सिगाङाव मा जायो मिथिबाय सिगाङावहा बै आयना नायबानो आंलाय माबोरै नुजादों होननानै जालायलायोमोन। सिंथिखि सोरबा दोङो नामा होननानै जालायलायोमोन आङो उनावहासो‌ मिन्थि सिबाय बे माबा रिफ्लेक्ट जायोनो माबा आंखौनो बिसेयाव नुहुरोनो होननानै आं सानफेरथाराखै बै टेलिफन जेब्ला ओंखारो टेलिफनखौ नुयो तार गोनां बेजो‌ आसरित मोनदों। तारजोंनो जेनेबा आंथ रायलायहरबाय आं रायलायहरबाय बे खोनाहैबाय। बे तार मोनसे दोनो एसां आंबो मानसिफोरा माबायदि खोनाहैगोन जेनेबा बिजोथ' सासेबो मानसि रायलाया। एसां मानसि रायलायो माबोरै खोनाहैगोन होननानै सानो। आरो ओै उनाव उनाव आरो थर मोनबाय आरो माबा माबादोबो जायोनो‌ माने मबाइलजोंबो
जायो बेफोर औ
भिडिव ओंखारबाय होननानै ओमराय आरो उनाव आरो मिथिसाबाय नै दायो माबायदि माबायदि इन्टारनेटा आरो मानसि सानसे लांबाय। बे समाव आं आयनाखोनो माबायदि नुदों होननानै गावखौनो गाव बे खाथियाव थानायखौनो माबायदि नुदों होननानै आं सानोमोन आसरिथ' नाङोमोन दाथ नै माबायदि महरथ' सफायखो माबा मानसिखोनो नोंखोबो गुबनखौबो माबा मबाइलआवनो आंनि मबाइल आंनि आखायाव नो नुग्रासो जालायलांबाय।
जुगानो सोलायबाय नङा होमबा?
सोलायबाय औ बेल नङा ओ जोङो मबाइलनि गेजेरजों बेबायदि इयार रांफोरबो खामायनो हायो आरो जोङो दुखानफोरावहा बुस तुफोर बायोबा बेदोंनो पेमेन खालामनो हायो ओ दानि जुगाव हा मबाइलनि थाख खाय ओ लाइफआ इजि जाबोबाय। आरो ओ जोंनि आखायाव फैसा गैयाब्लाबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों पेमेन्ट गुगोल पे फन पे पे टि एम एम आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एप्सफोर बाहायनानै पेमेन्ट खालामनो हायो बायलाय फानलाय खालामनो हायो।
बायलाय फानलाय माबायदि बिलाय?
ओ जेनेबा जोङो दखानाव माबा मोनसे बायदोंब्ला बेयावहा जुदि जोंहा? आखायाव फैसा गैयाब्ला जोङो पेमेन्ट खालामनो हायो मबाइलनि गेजेरजों।
ए बिदिबो हायो नामा?
औ आरो फाननायाबोथ बेबायदि जोङो जोंनि मबाइलनि गेजेरजों फाननो हायो माबा मोनसे जुदि बुसथु फाननो गोसोबाला जों बेबिदि मबाइलफोरावहा ओ‌ जोङो ओ एप्सफोरावबो फाननो‌‌ हायोे मिस सफोरावहा बेबायदि आपलड खालामनानै नङाबा वाटसेपफोरावबो नों स्टेटास होनानै सोरनोबा जुदि नांगौ जादोंबा ग्राम फोरावबो बेबायदि भिडिअ बानायनानै जोङो होनो हायो आरो बेफो
अ आतसा आत्सा सा होत बेबायदिबो जाबाय होनबा न आं आरो बारा खोनो गैया आरो आ मा मबाइल दोनो मा फैसा होन माबायदिहै। माब्रै मा खालामनांगौ बेखौलाय? आं फिसा थाइसे गैयाबाबो मबाइलदो होनो हागोन?
औ होनो हागोन जुदि नोंहा एकाउन्टाव फैसा दोङला आरो बेबायदिनो गुगोल पे फ'न पे पेटि एम फोर जुदि एप्स बाहायनानै नोंनि ओ एकाउन्टाम्बार फोरखो होनानै ओ लिंख खालामनानै नोंनि फनाव बे एपसनि गेजेरजों मोनसे किउ आर कड होनाय थायो बेयावहा स्केन खालामनानै नोङो पेमेन्ट खालामनो हायो बायनो हायो।
अ है आं बे सिगाङहानो आं माबाखौनो सिगाङावहानो आंखो बुंबाय थानायमोन मानसिफोरा एकाउन्ट खुलिना ला होननानै इसां गोलाव गोलाव इसेबां गोलाव गोलाव लायेन ला जांगौ बिनि थाखायनो आं एकाउन्टखौनो खुलिना लायासै।
एकाउन्ट खुलिनानै लानांगौ नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां ओ बेबादि नङादि बेंक थांनानै गोलाव लाइनाव थालायनांगौ होननानै। ओ जों माब्लाबा बेबायदि थानाङो नाथाय खोनसे खस्थ' खालामखांनायनि उनावहा जे नोङो बेबायदि मबाइल बाहायनानै इजि खालामनो हायो फैसा बख'नाय दिहुननाय बा सोरनोबा हरनाय औ बे गासैब बो जेनेबा नोंनि आखायाव थानाय मबाइलनि गेजेरजोंनो जाजोबगोन आरो।
अ। अ आदसा बेयाव खायसोरो फैसा नांलायलाया होननानै गथ'फोरा बुङो आंहाबो।
फैसा नांलाय लायालै नानै नों फैसा हर आं बे फैसाखौ माबा आं फैसा हरब्ला माबा गथ'फोरा माबा खालायो फैस
आंनि मबाइलावनो सोना लाबायनानानै आं मबाइलाव सोना लानाय होननाय बुंनायखाय आरो कभार सिङावसो सोनना लादो ना मा होनांगौ जालाय लाङो। दिनैसो माहायथ' नों बुंनाय एस माहाय आन्दास मोनदों आं माबाय एकाउन्टआवसो होनबालाय अ एकाउन्टवसो सोना लायो होमबालाय आथसा आथसा उम दे
फैसा दोङो बेसेबां गैया ओ सोरनो माबायदि हरनांगौ बेखौ मबाइलावनो खालामनो हायो जिहेतु मबाइलाव सोदों होननानै बुंनाय जायो आरो
अ आथसा आथसा बिदिबा ओंफ्रायाय आं बाहायनो हागोन बिनिखनो डाइरेक्टनो?
औ बाहायनो हागोन औ जेनेबा जुदि नोङो आंनो फैसा हरगोन
सोरबा लाथ'नानैबाबो दलदला आंनिखौ बाहायजोबना होनो हागोन माथो होनबालाय आंनि एकाउन्टाव फैसा थाबोला
ओहो बेबायदि हाया जेनेबा नोङो सेफटिनि थाखाय नोङो बेबायदि पासवर्दख लगायनो हायो आरो जायखौ नोङो रावनोबो खिथिनाङा नों गोसोआव लानांगौ नोंल' बाहायनांगौ। जेब्ला पेमेन्ट खालामगोन किउआर कडखौ स्केन खालामनानै नोङो पासवर्डखौ लगायनांगौ रावनोबो खिथि नाङा। बियो नोंल' नायनांगौ आरो
उम बे मालाबा मालाबा ओमफ्राय आंथ' आं जेनवा आं पासपर्ट होबाय पासवार्ट ना मा होनना बुङो। खो बेखौ आं आरो बावग्रा थाबायलाय
बेखौ बावगार जुदि बेखौ बावगारोब्लालाय लक जासिगोन लग जायोब्लाथ' खेवनो हानाय नङा आरो बाहायफिननो हानाय नङा जेनेबा बे पासवार्टखौथ' नोंल'सो मिथियो जाहैबाय नालाय ओहो लस जानाय नङा नोंनि बेंकआवथ' जेबो बेबायदि खहा खालामनाय नङा नाथायबा नोङो ओ बाहायफिननो थाखाय हानाय नङा आरो बे मबाइलाव नायनानै
अ आदसा माने मबाइलावसो बाहायनो हाला आरो न ओमफ्रायबो ओरैनो बेंकव थांनानै बोखहैनो हागोन आरो न' अ औ
बुजिबायलै नोंथां बेबायदिनो माहाय माहाय फोरोंना होबाय था माने उन्दैयावहानो आइया बुंनायलै आंखौ माहाय मोजां फरायनानै आरो आंहा थाखोसेयावनो गारबायना। थाखोसेयावनो आरो फरायनानै मा फरायनानैलाय मा खालामनो होननानै हेलौ,
औ हेलौ औ जेबो नङा दे दाबो नोंथाङा सोलोंनो हायो। औ जेबो नङा दे बे गोदोनि थांनायसो नालाय नों दाबो सोलोंनो हायो।
ओ
सोलोंनायाथ' जेनेबा फरायनायावल' नङा नालाय।
हारा
हदायबो बेबादि हदायबो सोलोंनाय सोलोंनो हायो फरायनायजोंल' नङा। सोरजोंबा रायजलायनानै सोरनिफ्रायबा सोंनानै मिथिनानै सोलोंनो हायो नालाय। बेबादिनो सोलोंनो हागोन आरो नोंथाङाबो
औ मालाबा मालाबा बिदिनो गलफ हरगारबाय था बिदिनो फोरोंहरबाय था
अ'
उम आं माने बै जोहा माबाया जोंहा हिन्जावा माबानियाव जोहा माबा बिखुनजोनाव थांदों। फ्राय आङो एसे ओंखाम संनोसै ओमफ्राय एसे दोनथ'नोसै नामा होनोमबालाय
जागोन दे दोनथ'नोसै औ औ दे।
दे दे गथ'फोरा गाबबाय थादों ओंखाम जानोनो। दे दे दे दे।